अ हेलौ नोंथां। नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन सम मोनगौबा
औ।
हेलौ नोंथां।
सावरायनो हागोन दे नोंथां।
फिथाइ सामथायाइनि बागै सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायजागोन दे।
जों फिथाइ सामथायखौ बबेनिफ्राय मा मा रोखोमनि फिथाइ मोनो बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ। फिथाइ सामथाय होनोब्लाथ जोंहा बिफां लाइफांनिफ्रायसो मोनो नङा होनबा
औ।
खायसे फिथाइफोरखौ जोंङो मैगं जायो आरो खायसेखौ जोंङो गोथांङैनो जायो। आरो खायसेखौ मोनब्लासो जायो
औ।
बिदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइ थायो जोंहा माबेबा गो खाबो थायो माबेबा गोदैबो माबेबा गोफा बेफोरबायदि बायदि बायदि रोखोम। रोखोमनि फिथाइ सामथाइ ओ दं आरो आरो बिदिनो फिथाइनि बेगरफ्राबो आलादा जायो। खायसे फिथाइफोरनि बेगरा गरसेल थायो आरो खायसे फिथाइफोरा माखासे थायो आरो खायसे फिथाइफोरना गरनाय बेफोरबायदि आलादा आलादा जायो आरो बेबायदिनो फिथाइनि ओ गाबफोराबो बेलेग बेलेग जायो आरो दााथायफोराबो महरफोराबो बायदि रोखोमनि जायो।
औ।
दा ओ गोबां फिथाइफोर दङ जेरै थाइजौ खान्थाल आनारस जल - फि बैग्रि कमला थाइसुरि नेवलि जिंखा थाइबें पथल फोरला खुमब्रा जोगोनार आफेल आंगुर बायदि रोखोमनि बेबायदिनो बायदि बायदि फिथाइ दं आरो
औ
खायसे फिथाइफोरखौ जोङो जोंनि ओनसोलावनो मोनो आरो खायसे फिथाइफोरखौ जोङो ओ गुबुन हादरनिफ्राय लाबोनो गोनां जायो बेबायदिनो फालांगि फोरा गुबुन हादोरनिफ्रायबो गोबां फिथाइफोरखौ लाबोनानै जोंनि ओ ओनसोलाव बा जायगायाव फालांगि खालामफैयो आरो। बेखायनो जों ओ ओ गुबुन हादरनि फिथाइफोरखौबो मोनजायो जेरैबायदि आफेल आ पेलाथ' जोंनि जायगायाव जाया बेखौ गुबुन हादोरनि फ्रायसो लाबोनाय जायो।
औ
आरो दा जोंनियाव मोननाय फिथाइफोरा दा आनारस, थाइजौ, खान्थाल बेफोरखौनो बांसिन मोननाय जायो आरो आरो खायसे फिथाइफोरखौथ' मिथिखागौ नोंथाङा जे मैगं जायो होननानै। जेरैबायदि जो गोनार, फान्थाव, खुमब्रा बेफोर गासैबो फिथाइफोरखौ गासैखौबो नङा जोंनि ओनसोलाव माने फिथाइ फोरा बेबायदि खान्थाल थाइजौ बेबायदिखौ जोङो मोननो हायो आरो।
औ
उम बेबायदिनो ओ कमला कमलाया गोखै बेखौ ओ ओरैनोबो ओ
जाजायो आरो बेखौ जुइस बानायनोबो बानायनानैबो लोंनो हायो आरो बेबायदिनो ओ दखानफोरावबो ओ बानायखानाय जुइसफोरखौ जोङो ओ बायनानै लोङो आरो बेबाय दि रोखोमनि फिथाइफोरखौ जोङो जुइस बानायनानै लोंनो हायो। फिथाइफोरा ओ बिदिनो बोथोर लाना बोथोर थायो ओ खायसे बोथोराव
ओ जेरैबायदि गोलोम बोथोराव खान्थाल, थाइजौफोरखौ जोङो मोननो हायो लेसु बा लेथुखुफोरखौ मोनो आरो ओ मे सें बोथोरफोराव जेरै बैग्रि ओ जलफाय बेफोरखौ जोङो मोन नो हायो आरो। दा ओ फिथाइ होनब्लाथ' जोंना नारें जुमब्रा, बै ग्रि फिथाइ, जलफाइ, थाइस्रि, खान्थाल फिथाइ, थाइजौ बायदि बायदि फिथाइ सामथायाइ फोरखौ ओ जोंनि
ओ ओनसोलाव ओ मानसि फोरा ज' ज'यै खाजि जालायनानै ओ जालायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ
बायदि खामानिफोर मावनायाव ज' ज'यै नारें जुमब्राफोरखौ फानलु संख्रि गलायनानै खाजि जायो आरो बैग्रि, जलफाय, थाइस्रि फिथाइ थायनाय बोथोराव बर' हिनजावफोरा संख्रि फानलु होनानै देग्लिना बाथोन खालामनानैबो जायो आरो। बेबायदिनो गोखै फिथाइफोरनि खाजि खौ हारसिङै जाब्ला खहाबनाय मोना बेखायनो जयै लोगो नांनानै ओ जानायखौ नुयो आरो।
औ।
दा नोंथांनि ओनसोलाव मा मा फिथाइ मोननाय जायो आरो नोंथाङा मा फिथाइखौ बांसिन मोजां मोनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ। जोंनि ओनसोलाव दासान्दि गोलोम बोथोर सो--लिगासिनो दं नालाय खान्थाल थाइजौ आनारस थाइसुम
औ।
बायदि गोबां फिथाइनि बोथोर दा सोलिगासिनो दङ।
औ।
जेरै निमुखार्जि खासे फिथ थाइफोरखौ जायोब्ला देहाखौ थाजिमबो मोनो।
औ।
आथिखालाव गोबां फिथाइ सामथाइनि जुस बानायनानै फालांगिरि खालामनायबो नुनो मोनो।
औ।
फिथाइफोरा बेगर गोनांबो थायो।
औ।
गाहायै बेगरफोरखौ नायनानै फिथाइखौ मोननै रोखोमनि नुनो मोनो। जेरै बेगर गरसे आरो बेगर बुरजा।
औ।
माखासे फिथाइफोरा बेगर गरसे थायो।
औ।
जेरैहाय थाइजौ लिसु बैग ग्रि जलफि जाम। थाइसुरि बायदि बायदि फिथाइफोरा बेगर गसेल'।
औ
माखासे फिथाइफोरा आरो बुरजा बेगरबो थायो।
औ।
जेरै खान्थाल। कमला आफेल खमरा। जोगोनार लाव। थाइबें बायदिया बेगर बुरजा थायो।
औ।
आरो खायसे फिथाइखौ संनानैबो जायो। आरो गोथाङैबो जायो जेरै थाइसुमखौ संनानैबो जायो आरो
गोथाङैबो जायो।
औ।
माखासे रोखोमनि फिथाइफोरा रोखोमसे नङा।
औ।
खायसेया जानो गोखै। खायसेया जानो गोददै आरो खायसेया जानो गोफफा।
औ
जलफि थाइगिर थाइखा निउलि बैग्रि लेबु बायदिया जानो गोखै नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
कमला मौसुमि आफपेल आंगुर खान्थाल आरिफोरा जानो गोदै।
औ
थाइजुरि आरो सेलेखा गयफोरा जानो गोफा
औ
आरो नारेंखल फिथाइनिफ्राय थावबो बानायनाय जायो।
औ नंगौ।
बिदिनो जों गोबां फिथाइफोर मोननो हायो।
आरो फिथाइआथ' जोंना ओ थाजिम होयो आरो बिदिनो गोबां मुलिफोरावबो बाहायनाय जायो।
औ फिथाइ जायोब्ला जोंनि देहायाबो थाजिम जायो।
औ
फिथाइखौ बोथोर लाना बोथोर गुबुन गुबुन मोननो हायो गोलोम बोथोराव थाइजौ खान्थाल बायदि फिथाइफोरखौ मोनो।
औ
गोजां बोथोराव जेरै सुमफ्र्रां
औ
बेबायदिनो कमला आरि फिथाइफोरखौ मोनो
औ
आरो आफेल आरि फिथाइखौथ' जोङो अराय सम बाजाराव मोननो थाङो।
औ
दा सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नोंथां?
औ दे।